खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ नोंथाङा दा दसे ओरैनो दंब्ला नोंथांजों आं जिउ दानायाव खामानि मावनायजों जिउ दानायनि सोमोन्दै दसे रायज्लायनो सानदों नोंथाङा बेवहाय एसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
दे बिदिब्ला नोंथांनाव आं राय्लायनो थाखाय मोननैसो ओ सोंलुर लानानै फैदों बेयो जाहै बाय खामानि जिउआव खामानि बा गेदेर फिसायानो जा जिखुनु जियानो जा खामानि मावनानै जों जिउखौ बोरै साजायनो हागोन बा फिसा खामानिजों जिउखौ साजायनो हागोन ना गेदेर खामानिजोंल' जिउखौ साजायनो हागोन बेबायदि सोंलुरा मानसिनियाव फैयो
औ नोंथां
बेनिखाय नोंथांखौ आं बे सोंलुरखौ लाबोदों नोंथाङा हायोब्ला एसे बुंफुरनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
दे बुंदो
जिउ दानाय होननानै बुङोब्ला जिउनि सामफ्रोमबोनि खामानि होमब्ला आं सानो खामानिया जेखियानो जाया मानो फिसा आरो गिदिर
बेयो गाव गावनि सायाव थायो खामानिखौ जों आरो खामानिआ फि सायानो जा गिदिरानो जा
नंगौ
जिखुनु मावनायानो जोङो खामानिखौ मोजाङै मावलांब्लासो गावनि जिउ दानायाव सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव जोङो हान्थिलांनो हागोन बेखौ आं गिबियावनो बुंग्रोयो
नंगौ
दा फिसा खामानि आरो गिदिर खामानि दा बिनि बेलायाव सोंथि जानानै फैयोबा
फिसा खामानि होननानै बुङोब्ला जों माबायदिखौ फिसा खामानि होनना बुंगोन दा आरो गिदिर खामानि बुङोब्ला जोङो माबायदिखौ गिदिर होनना बुंगोन ओरैनो सरासनस्रायै गामि गोथौ गामिफोरनिफ्राय आरो जोङो। नोजोर बोयोब्ला जोङो फिसा खामानि होननानै बुङोब्ला। जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोरनि साननायाव बेखौ नुहुरो जे आबादारि मावना जानाय। बा दखान होनानै बिजनेस फालांगि खालामनानै जानाय बायदि खामानिखौ गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि नोजोराव फिसा नुयो फिसा फिसा नुयो आरो। गिदिर खामानि बुङोब्ला सोरबा सोरबा बेबायदिनो
नोंगौ
मावनाय बबेबा थिखादार बबेनिबा बबेयावबा गिदिर गिदिर
नंगौ
जिफोर थानाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ खामानि मावनायफोरखौ सुबुंफोरा गिदिर फिसा होनलायसोनानै बुङो आरो। दा खामानिखौ आं बुंनो सानो जे खामानिया आंनि थाखायबा फिसा आरो गिदिर खामानि आं गैया होननानै आं सानो बा आबादारि मावदोंब्लाबो बा सोरबा दखान फिसा होनानै जादोंब्लाबो बे गावनि गाव जिउ खुंनाय राहायाव गाव निस्सय बियो गावनि जिउखौ खुंलांनो हागासिनो दं आरो जोङो नुबोदोंबो आबादारि मावनानैबो गावनि जिउखौ मोजाङैनो खुंबोदों नख'र सलायबोदों नांगौ रोखोमै गानहोदों जोम होदों आरो फोरोंबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों दा थिग बेबायदिनो गिदिर खामानि आं बेखौबो
आं खामानिखौ ओंखायनो आङो समानै आङो समान होननानै सान साननानै लायो आरो आरो गिदिर खामानि मानसिफोरनि नोजोराव आरो गोलैयोब्ला ओ बे साख्रि मावनाय बिसोरबो गावसिनि लाइफखौ जुजिलांनो थाखाय बा बिसोरबो गाव गावनि खामानिखौ बिसोरो मावदों सानफ्रामबो मोजाङैनो बिसोरबो गावनि जिउखौ दाव खुंनायाव बिसोरबो मावदों खुंलांदों दा फिसा खामानि आरो गिदिर खामानियाव जायो नायोब्ला जोङो गोबां फाराग फारागथि नुनो मोनो जेरैहाय साख्रि मावनाय फोरखौ जोङो नुगोन टाउनाव थानानै बिसोरो गारि मथर बबेबा एसि रुमाव बेफोरखौ नायोब्ला बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो बै गिदिर खामानि गुबुन जिखुनु गोबां मानसिफोरा बुङो बिसिनिखौ जों मोजां नुहुरो नोङो फिसा खामानि होनोब्ला
मानसिफोरनि नोजोरावब्ला आबादारि मावनायफोर बा दखान फिसा बा माबा मोनसे सालायना जा। जानायफोरखौबा। खिन्थु बावबो खस्थ'वा दङ ओंखायनो आरो आबादारि आरि मावनाय जानायखौ गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनो जे बादुलानि आखु आबादारि मावना जानाया होननानै बेबायदि खोनायो खिन्थु आङो बिदि बिदि साना दा आङो नोंथां आं आंनि बुंनायफोरा गोरोन्थि जादोंब्लाबो नोंथाङा एसे सायख'नानै नायदो आं बेखिनिखौ बुंबाय दा नोंथाङा
नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों
औ
नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बे बाथ्रायाथ' सैथो
औ नोंथां
बिनि अनगायैबो जों मानसिफोरा सानो
औ
माने दिनै आं हाजिरा मावनानै सासे न' नि मानसिया सासे न'खराव थांनानै खामानि मावना होनायाव जिखिनि रां मोनो बे रां जोनो बे न'खरा जुदि मोजाङै गथ' गथाय फरायहोनानै फिथाइखौ मो मोजाङै ओ सामलायनानै जुदि बियो सालायलांनो जुदि जिउखौ हादोंब्ला
औ
सय बे खामानिया बिनि थाखाय मोनसे गेदेर होननानै आं सानो बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो सोरबा जुदि साखरि मावनानै
औ
खर खौ मोजाङै सामलायलांनो हायियाव बेखौ जों गेदेर खामानि होननानै बुंनो साना गथि गथिके जाय जाय खामानिखौ जाय खामानिखौ जाय मानसिया आखायाव लागोन आरो बे खामानिखौ गोसो होनानै बिनि सायाव जेसेबां मुलाम्फा मोनगोन आरो बिनि सायाव जेस सेबां रां रुफा मोनगोन बे रां रुफाखौ न'आव लांनानै। इसोर सिबिनाय बायदिसिना खालामनायजों लोगोसे। फिसा फिसौ सुख सान्थियै जाहोनो हानाय खामानियानो जाबाय दयनिक किन सलिबाय थानाय जिउआव बे खामानियानो बिनि थाखाय मोनसे ओ जाफुंलांनाय खामानि होननानै जों सानो
नंगौ नोंथां नंगौ
सिगौ दिनै खामानियावसो गावनि नामखौ सोबदेरनानै गाव मोजां खामानि मावबासो खामानिजोसो सिनाय जायो
औ औ
फिसायानो जा गेदेरानो जा बे मानसिया जुदि मोजां खामानि मावोब्ला बे खामानि थायनो बे मानसिया बे सुबुङा बे खामानिफ्रायनो बियो मिथिजायो। रायजोजों मिथिजायो बेनिखायनो फिसाब्लाबो गेदेरब्लाबो गाव जि आखाइयाव जायखौ रोंगौ बे खामानिखौ गोसो होनानै जुदि मावलाङोब्ला बे खामानि मावनायजों लोगोसे गथ' गथाय बिसि फिसाय रायजो संसार। बेबायदि मोजाङै जुदि मावलांनो हायोब्ला। जों खामानि मावनायाव गोसो होनानै बिथाङा मावदों होननानै जों बुंगोन आरो बिनि जिउआ बे खामानि नि खायनो ओ माने जाफुंसारदों होननानै बिनि जिउआ जाफुंसारथों होननानै जों बुंनो हागौ
औ औ
बिदि बिनि गेजेराव नोंथां दिनै जों जिउ दानायाव गावनि फिसा गेदेर खामानियानो जा मोजां गोसो होनानै मावनाय आरो बेनि रां रुफाजोंनो संसार जानायाव गाव मोजाङै बाहायलांनो हानाय सासे गोग्गो सुबुङानो जिउआव जाफुंसारनो हानाय सासे सुबुं होननानै आं सानो बेनिखाय आं नोंथांखौ बे समाव नोंथाङा जाबायदि ओ फिसा गेदेर खामानिखौ गारनानै मोजाङै मावनानै गावनि जिउखौ मोजाङै दालांनो थाखाय जिबायदि आंनो बोसोन हरबाय बे बोसोननि थाखाय आरो नोंथाङा गोबारैनो फिसा गेदेर जानाय खामानियावबो गावनि जिउखौ मोजाङै ओ थिसननानै मालायनि खामानिब्लाबो गावनि खामानि हिसाबै मावनानै बिनि मोननाय रां रुफाजोंनो बिसि फिसाय गथ' गथाय फोरोंहोनायाव देरहोनायाव न'खर सलायनायाव समाज सलायनायाव समाज जौगाहोनायाव गामि जौगाखांहोनायाव रायजोनि माबाफोर मोजां खामानियाव जुदि बाहायनो हादोंब्ला
औ
फिसा खामानियानो जा गेदेर खामानियानो जा बियो गावनि जिउआव जाफुंसारनाय जिउ होननानै आं सानगोन आरो नोंथाङा आंनो बे समाव गावनि बेसेन गोनां समखौ आंनो होनायनि थाखाय आरो खामानिनि सायाव गोबारै बुंनानै आं खौ ओ मिथिहोनायनि थाखाय ओ रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम बावनानै आं दिनैनि बे रायज्लायनाय खौ बिखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों औ